औ
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों ओ बर'फ्रा बोरैहाय ओ खामानि दामानि मावनानै जेरै संसार जायो आरो बोरैहाय रां आरजिनानै जोङो जिउ खुङो न'खरखौ बोरै दायो बेनि सायाव एदजे नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन आं नोंथाङा सम मोननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ जोङो बर' न'खर होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बोरैहाय जोङो बर' दखरखौ जानांगौ बर' फोरा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जेरै ग्रोम ग्रोम रायजो जाबोदों आरो आथिखालावबो जोङो बर'फ्रा बिदिनो ग्रोम ग्रोमै रायजो जालांदों थिग बिदि बिदिनो जों बर' समाजखौ जोङ दैदेननोबा जोङो मोनसे न'खरखौ जों जौगाहोनोब्ला जोङो गोबां खामानि मावनांगोन नङाअब्ला जोंनि न'खराव थानाय गासैबो बिमा बिफाजों लोगोसे बिदा फंबाय गासिब बो जोङो ज' खौसे जानानै जों खामानि मावनांगोन आरो गोथों लामाजों जोङो आवगायलांनांगोन आरो जों न'खर गंसेखौ दैदेनोबब्ला जोङो साफ्रोमनिबो जोंनि साननाय हनायफोरा मोजां जानांगोन नङा होमब्ला जोंनि न'खराव जोङो समाजारि बेरेखा गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय जोङो गोजान जानांगोन अब्लासो जों न'खर गंसेखौ जोङो सुखुयै बा गोजोनै जोङो दैदेनलांनो हागोन आरो जोंनि न'खर दानायाव जोङो गोबां बिथिंजों जों जौगाहोनो हायो नङा होमबा जेरै
औ नंगौ
दाउ अमा बोरमा फिसिनानैबो जोङो दिनै न'खरखौ सुंथानो हायो आरो जोङो गोबां रां खामायनानैबो जों दिनै गावगायनि नांगौ खाै जोंङो आरजिना लानो हायो आरो रां खामायनायनि बेलायावथ' जों गोबां बिथिंजों जों रां खामायनो हायो आ नोंथां दिनैनि जुगाव जोङो गाव मानसिया आ ओ आखाइ आथिं सिमावब्लानो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो जोंनो सं हासार जानायाव जोङो रांनिबो गोनांथि जायो बेखायनो जोङो दिनै जोंनि बे न'खर दैदेननाय बा रायजो समाज दैदेननायखौ जोङो ओ गोलाव आरो जों लांबाय थानांगौब्ला जोङो खामानि मावनांगोन आरो जों फारफ्रोमथिंबो बिथिङाव आरो जों न' नखर गंसेखौ जोङो दैदेनोनोब्ला जोङो जोंनि आं दायो बुंनानै होलांनाय बायसा जोंनि गासैबो बिदा-फंबाय बिब' बिनानाव ज' जानानै जों खामानि मावनो हानांगोन अब्लासो जोंनि बे ओ माबाखौ जोङो दैदेनलांनो हागोन आरो अब्ला नो नोंथां नोंथांमोननियावबो जेनेबा जोङो न'खर गंसेखौ दैदेननायाव बा मोनसे न'खरखौ जों फोजौनायाव जोङो हौवायाबो हिनजावनि बुंनायखौ बुजि मोननांगोन आरो हिनजावाबो हौवानि बुंनायखौ जों बुजि मोननो हानांगोन आरो बिदिनो न'खर मोनसेयाव जोङो गोरोबलायनांगोन जों हौवाबो हिनजावबो अब्लासो जोङो जोंनि न'खर गंसेखौ जों फुवारनो बा फेहेरनो हागोन आरो आरो जों न'खर गंसेयाव गोनां जानायनाय रांखान्थि गोनां जानायखौ जों बोरैहै सुफुंनो हागोन होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ जोङो जेनेबा जोंनि बे रां खामायनाय बे रां खामायनाय बेखौ जोङो गोबां एंगेलजों नायनानै जोङो दिनै मिथियो नङा होमबा गोबां रां जो-माने गोबां बिथिंजों जोङो रां आरजिनो हायो नखरजोंनो दाउ अमा फिसिनानैल' नङा जों बिदिनो जोङो गाव गायनि बेफार फालांगि खालाम खालामनानैबो मैगं थाइगं गायनानैबो जों फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो बिदिनो जोङो बे फोरजोंबो जोङो न'खर दैहैदेनायाव जोङो एसेब्लाबो अनसुंथाइ मोनो आरो अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जों न'खर संसार दानायाव जोङो बोरैहाय रां आरजिनांगौ
औ नंगौ जोङो ओ न'खर संसार दानाय होनब्ला जोङो बा मोनसे न'खर खौ सालायनो थाखाय एबा न'खर मोनसे न'खरा सालायजानो थाखाय जोंनो राङा जोबोद गोनां जोंनो मानोना रांखौ जोंनो नांथारगोन बेयो मोनसे गोनांथि अ बा मुवा बा बेसाद होननानै जोङो बुंजायो आरो माने मोनसे गोनांथार जोङो जाय गैयाब्ला जोङो जेबोखौनो मावनो हायाबा जोङो जेबोखौनो औ
औ।
मोनजानो हानायाबो जोङो ओ आदार मोनजानायाव जों गोब्राब जायो आरो। बेबायदिनो बेनिखायनो जोङो ओ बेखौ सामलायनो थाखाय जों गोबां खामानिफोर मावनो हायो जोङो बेखौ रां आरजिनो थाखाय जोङो बेफार फालांगि ओ बे बेैफार फालांगिजों लोगोसे जोङो बायदिसिना ओ मोजां फरायनानै जोङो साख्रि बाख्रि बेफोरबायदिबो जोङो लानो हायो। ओ बेफोरनि गेजेरजों जोङो रां खामायनानै जों जोंनि न'खरखौ ओ ग्रोम ग्रोम खालामनो हायो। आरो लोगोसे जोङो ओ बायदिसिना आबाद
आबाद बा आबादफोर मावनानै बा मैगं थाइगं गायनानै बायदि फिथाइ सामथाइनि बारि बागान बानायनानैबो जोङो जों जोंनि न'खरखौ राङारि ओ जौगाहोनो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गय बारि गयनि बागान। गयनि बागान खालामोब्लाबो जोङो आथिखालाव गोबां रां मोननो हायो जेरै जोङो बिगाफायावनो से लाख बा नै लाख गाहाम बेबायदि जोङो मोननो हायो जोङो जुदि ओ जि बिघा जुदि जिबा बिगा जोङो ओ गायोब्ला जोङो बोसोराव बेबायदिनो जोङो ओ जि जिबा लाख गाहाम जोङो मोननो हायो ओ जोङो मानोना जोङो साख्रि मावनायनि ख्रुइ जोङो बेफोराव बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो होनब्ला जों ओ बांद्राय बुंनाय जानो हानाय माने बुं-बुंनाय जाया आरोना। जोङो बेफार फालांगियाव लोगोसे जोङो माखासे मैगं थाइगं। फोरनि बेफार खालामनो हायो बा माइफोरनि बेफार खालामनो हायो जोङो। ओ गुबुननिफ्राय जोंनियावथ' गोबां सुबुंफोरानो माइनि आबाद मावो बैफोर माइखौ जोङो जानायनि अनगायैबो गोबांफोरानो ओ फानहरो बैफोरखौ जोङो जुदि बायनानै जुदि ओ फेक्टरिफोराव बा माइरंनि मिलफोराव जोङो बेखौ होयोब्ला अब्लानिया जोङो बेयाव गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोङो बेफोरनिफ्रायबो जोङो ओ रां खामायनानै जोङो न'खरखौ सामलायनो हायो। ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो दाउ अमा ओ बोरमा मोसौ बेफोरबायदिखौबो जोङो मैखोमै जोङो फिसिनानै बा जोङो बांद्राय फार्म बिदि बानायालासिनो जोङो न'आवहा माब्रै माबा औ मोसौ लोगोसे ओ जिथा बा जिबाथा जोङो बोरमाखौ गोरलैयैनो जोङो न'आवनो लाखिनानै फिसिनो हायो सरासनस्रा ओ बे दोनदाल होनानै बा एसे एनै जोङो हाग्राफोर बा बेबायदिनो गांसोफोरखौ हाना होनायनि गेजेरजों जोङो फिसिनो हायो। दा लोगोसे जोङो हांसो दाउफोरखौबो जोङो नैजिथा थामजिथाखौ आरामसे ओरैनो सरासनस्रायै जोङो ओ न'आव लाखिनानै फिसिनो हायो आरो बेफोरबायदिखौ फिसिनानै फिसियोब्ला जोंहा गोबां राङारि मदद जायो एबा जोङो ओ बे न'खर खुंनायाव ओ गोनांथि जानाय बा रांनि गोनांथि जानाय बेफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो औ बेफो फोरबायदि मावोब्लानो बेफोरबायदिनो जोङो ओ बायदिसिना आलदा आलदा खामानि मावनानै जोङो जों जोंनि न'खरखौ राङारि ओ खामायनानै मदद खालामनो हायो एबा जोङो आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथांमोननिया सैथो जोङो गोबां बिथिङाव जोङो नखरारि सुंथानो नखरारि सुंथानो थाखाय जोङो खामानि मावो नोंथाङा बुंदों जे जोङो गय बिफां गायनाय बे फिथाइ मोननायनिफ्राय फ्रायबो जों फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा? बिदिनो जोङो नोंथांनि नखराव जेनेबा हा जुदि दङोब्ला ओ बिदिनो बोरि हा दङब्ला जोङो थालिर गायनोबो हायो नङा होमबा आनारस गायनो हायो जों दिनो बिदिनो जोङो बिब फिथाइ सामथाइनि बागानबो बनायनानैबो जों दिनै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। नङा होमबा जोङो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां ओ आबादखौ जों दिनै बरफ्रा मावबावोसो जाय दिनै जोङो बेफोर जोंनो जोङो नखर सुंथानायनि खामानिखौ जोङो मावनो हायो आरो। आरो आथिखालाव जोङो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जोङो बागान गय बागानफोराथ दिनै गोबां दाम मोनो नंङा होमबा जेरै कुइन्टेलावनो दिनै बा रोजा बिदिनो ब्रै रोजायाव जों गयखौ फाननो हायो। बिदि नों नोङो बिदि दस बिगा बिदि पास बिगा गाहाम जुदि हायाव नों गय गायना लानो हादोंबा नोङो ओरैनो द लाख स्नि लाख रांखौ नोङो इयारलि इनकामखौ नोङो खामायनो हायो आरो नोङो। बे जोंनि बे मा होनना बुंगोन गय बिफां फोरनिफ्रायबो गोबां सम्फय मोनो आरो। आरो बिदिनो नोंथाङा साप्लाइनि बेफारबो खालामनो हागोन। जेरै जोंङो नोंथांङा सोरनिबा साप्लाइफोरखौ दिखांनानैबो नोङो फेक्टरियाव हैनानैबो नोङो थाइसे थाइनै बिदि रां आरजिनानैबो जोङो गोबां मुलाम्फा आरजिनो हागोन आरो। जोंनो थाखाय बेफोर राहाया दाबो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो जोङो जोंनि बे जिउआव गोबां जोंङो खामानि मावलांनानै जोंङो नखरखौ जोंङो दैदेनलांनो गोनां जायो नंङा होमबा। मानसिया मानसि सि हारिया गोबां खस्थ खालामनो गोनां जायो जोंङो गोरलैयैनो थाखा फैसाखौ जोंङो खामायनो। लानो हाया नंङा होमबा जोंङो जिउआव दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे आबाद मावनानैबो जोङो गोबां रांखौ जोंनि जौगाहोनो हायो। आरो जों बिदिनो ग्रोम ग्रोम नखर दैदेनोब्ला जोङो ज ज जाजाय खामानि मावनांगोन आरो नोङो जेरै आबाद जोंथ जोङो गोबां जों रां खामायनायखौ जोङो बारा नुहुरा जोङो फालांगि खालामब्ला जोङो बांसिन मुलाम्फा जायो आरो नोंथां। जेरै जोङो माइनि आबाद फालांगि खालामनाय बिदिनो जोंङो। फिथाइ सामथाइ जेरै फिथाइ सामथायाइनि बोथोरनि समाव जोंङो। फिथाइ सामथायाइखौबो जों फाननानै जोङो रां खामायनो हायो बिदिनो नोङो नखराव थानाय मैगं थाइगंखौबो नों फाननानै रां खामायनो हायो नोंहा जुदि बोरै हा दोंब्ला नोङो दैज्लांनि बोथोरावबो नोङो गोबां रोखोमनि मैगंखौ गायनो हागोन थिग बिदिनो मेसेंनि समाव नोंङो गोबां रोखोमनि जोङो मैगं ओंख्रि जाग्राखौबो जों गायनानै जोङो फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो नोंथां।
नंगौ
जोंङो अब्ला जों रां खामायनायनि ओनसोल। बुंङोब्ला जों गोबां बिथिंङाव जों खामानिखौ मावनो हायो। नोंथांङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोङो रांखौ जों बोरैहाय खामायबावनो हायो।
बेनो नोंथां जोंङो जेरै बेफार फालांगिजों खामायनो हायो। जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो रां खामायनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ मोजां सोलोंथाइ लानानै ओ सोरखारि साख्रिफोर मावनानैबो जोङो रांखौ खामायनो हायो दा बेफोरबायदिनो माने गुब बुन गुबुन राहायै जोङो आबादफोरखौ
अब्ला नोंथां जोंहा समाब जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौ दोन्थ'नोसै नामा?